नोंथाङा मा मावदों?
अ दाथ आङो जेबो खालामाखै नोंथां ओरैनो सियारावनो जिरायनानै दङ आङो।
नोंथाङा ओंखाम जाखांबायना?
औ नोंथां ओंखाम जाखांबाय आङो।
मा ओंख्रिमोन?
अ दालिजों आलुजोंसोमोनलै ।
ए आं नोंथांजों नोंथांजोंहाय माखासे माबा जुनादनि बागै खोथा सावरायनो सानदोंमोन आरो नोंथाङा दसे सम नोंनि समखौ दसे होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां मानो हाया जानो
औ जुनारफोरनि माखासे बिदिनो बागै रायलायनो आरो औ बाद दावगायदोनोसै खोमा ना नोंथां
औ-औ
बे जिब जुनार जे जुनादफोरनि बागै नोंथाङा माखासे मोनथिनाय खोथाफोरखौ नोंथाङा आंनो माखासे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन नोंथां हागोन ओ गिबि गिबियावनो आंङो जुनारफोर होनोब्ला आंङो बे नआवहाय फिसिनाय जुनार फोरनि सोमोन्दै बुंनो सानदों जे बरस सुबुंफोरा मा-मा जिब जुनार फियो ओ गिबि गिबियावनो बरफोरा अमाखौ फियो ओमफ्राय दाउ फिसियो जायखौ जोङो लकेल दाउबो होनो
औ-औ
औ बेनिफ्राय बिनि-बिनि अनगायै बरफोरा मोसौबो फियो ओमफ्राय खायफा-खायफा सुबुंफोरा गराय बा गाद बेखौबो फिनाय जायो नाथाय बहुद खम आरो ना बियो ओमफ्राय ओ माखासे सुबुंफोरा हांसोबो फियो
औ
लोगोसे ओ सैमा मावजि बेफोरबाय आसा जिब जि जुनार खौबो फियो आरो एहे ओमफ्राय नोंथाङाथ मिथिखायो जे बर सुबुंफोरा दाउ अमा फाननानै बेसेबां फैसा मोननो हायो
औ-औ
औ माखासे सुबुंफोराथ बिनिनो फालांगि खालामनानै गोबां फैसा खामायगासिनो ओमफ्राय बर'नि सुबुंफोरा बा ब ओ आइजोफोरा बे अमा दाउ फिसनो फिसिनानैनो गावनि ओ नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ बायनानै लानो हादों मानो होनो ब्ला बेखौ फाननानै फैसा मोनो। औ ओमफ्राय जों ओरैनो हाग्रायाव मा मा जिब-जुनार थायो होनोब्ला हाग्रायावहाय ओ दाउफोरनि मादावहाय दाउथु थायो ओमफ्राय दाउलुर थायो दाउस्रि थायो। दाउब' थायो सिला सिगुन। ओ बेफोरबायदिनो दाउ दाउफोर थायो आरोना एमफ्राय जुनारफोरनि मादावहाय उम सिंह' थायो मोसा थायो गान्दा थायो मैदेर ओ ओमफ्राय खायफा खायफा सुबुंफोरा बे मो मैदेरखौबो फियो न'आवहाय।
औ औ।
ओमफ्राय मोख्राफोरबो थायो हाग्रायावहाय।
औ।
ओमफ्राय मोदै मोदैफोरबो थायो।
औ
बिदिनो बायदि बायदि थाबावो आरोना। ओमफ्राय नोंथाङालाय माबाफोर बुंनो सानदों नामा जे जिब जुनारफोरखौ जोङो माबा ओ फिसिनानै बा माबाफोर खालामबाव नो हायो नामा?
जुनारफोरखौहाय जों माखास से फिथावथा फिथावना जुनादफोरखौल' फिसिनो हायो आरोखि जेन जाय जुनादफोरा एसे बुजिनो गोरोंबा बे न'आव फिसा फि जाथाव जेन मानसिखौ खहा खालामा जुनादफोर। नै बेबायदि जुनादफोरखौ जों फिनो हायो आरो।
औ।
जेरै सैमाफोरा मानसिफोरखौ बायदि सानो सैमाफ्रा औ मोसौआ जेबो मानसिनि खहा खालामा नङा होनब्ला मोसौ हांसो अमाफ्रा। जों बिदि जुनादफोरखौ जों जे मानसिखौ खहा खालामा जों बेफोरबायदि जुनादफोरखौ लायो आरो। न'आव फिसिनाय जायो आरोखि । जों बिदिनो बायदि बायदि रोखोमनि जुनादफोर मोननो हायो जेन जायखौ जाय जुनादफोरखौ जों न'आव फिसिनो हाया आरो। जों मैदेरखौ हायो हानाया जोङो मैदेरखौबो एसेग्राब जोङो मैदेरा गिदिर नालाय। इसेबां जोंबो खायफा खायफा नफ्राव लानाय जायो मैदेरखौ हाग्रानिफ्राय जेन बेखौबो मुलि होनानैसो लाबोयो नंङा होनब्ला? बिदिनो बायदि बायदि रोखोमनि हाग्रायावहायथ' जों गोबां रोख खोमनि जुनाद फोर नुनो हायो बे गावबा गाव गावबा गाव सोरबाया गांसो जायो जायो माबा जुनादा जुनादा गांसो जायो बिदिनो बायदि बायदि रोख रोखोमनि सिंहआ सिखार खालामो जेरै मैफोरखौ सिखार खालामो मै गान्दा बायदिसिना जिब जुनारफोर मोनबा जिब जुनारफोरखौ सिंहआ सिखार खाला मैहुर खालामो ‌।
औ
सिंहआ मैसो-मैस-मैसो मै बिदिनो बायदि बायदिफ्रा गांसो जायो बिदिनो बायदि बायदि रोखोमनि बुस्थुफोर जिनिस जायो आरो ओरै मोख्रा-मोख्राफोरनि साइडथिं थांङोबा बिसोरो फिथाइ सामथायाइफोर जायो जेरै थालिर थालिर आंगुर बायदि बायदि रोखोमनि फिथाइ सामथाइफोर जायो आरो मोख्राफ्रा बिदिनो बायदि बायदि रोखोमनि जोंङो मोननो हायो जुनाद फोरनि बागै आरो न'नि जुनारनि न'-न'-न'नि जुनारथिं थांङोब्ला जों मोननो हायो नोंथाङानो जेरै फासाव बुंदों जे बर'फ्रा अमा फिसियो दाउ फिसियो हांसो फिसियो आरो मोसौ फिसियो औ बे राहा जाहैबाय आरोना
हेल' नोंथां अ सिरि जाबाय माथो नोंथाङा? हेल' नोंथां
हेफाजाब आरो गाइखेर होय हेल' नोंथां खोनादों ना औ खोनादों मोसौआ जोंखौहाय हालेवनायावहाय मदद होयो । दासो मिसिन ट्रेक्टरफोर फैनानै दासो जों मोसौजों बार हालौ-हालौबाव-हालेव बांनाय जाला ।
औ।
नंङा बाथ । नङाबाथ सिगांनि जुगावथ जों मोसौजोंनो हालेवो बायदिसिना बायदि बायदि गायनाय मैगं थाइगं गायनायफ्राव मोसौआनो बायदिसिना गायनायफ्राव जोंखौहाय मदद खालामो हालएव। नायाव आरो। मोसौ हालेव हालेवो आरो आरो मोसौ गाया गाइखेर होयो। जेन जिथु जों मानसि मानसिया लोङो जेखौ जों साहाबो साहाबो फुदुंना लोङो आरो मोसौ गाइखेरजों। जों। साहाखौ लोंनानै। जोङो जोंनि देहाया सुग्लाय खाङो आरो थाजिमा मोनलाय होयो आरो मोसौ गाइखेरजों गाइखेरखौ लोंनानै जोङो। आरो। बिदिनो जों दाउ अमाफोरखौ जों फाननो हायो जेन जों फालांगियारिफोरनो फाननो हायो जोङो। आरो। जोङो। जोंनि हाबा खेराइफोराव जोङो बेफोरखौ मानसिफोरनो रायजोफोरनो जाहोनायाव जोङो सि-सिथारनाय जायो। जायखौ जोङो हाबा। फोरावहाय गामिनि बा जों जाथि खुरमाफोर। ख लिंनानै जोङो हाबा खेराइफ्राव जोङो जाहोयो। बिदिनो। बिदिनो जाहोलाङो आरो। जेन खुसियै जाहोयो हाबा जानायावहाय जेन हौवा गोदान हिनजाव गोदानखौ बोर सारस्रिफैनायावहाय बोर सारस्रिनायनि जा जाहोनाय जायो आरो। बिदिनो गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोगासिनो जोंनि बर' बर' माहारिनि गेजेराव बे। फोरबायदिया नङा होनब्ला।
औ नंगौ।
औ बिदिनो आरो बायदि रोखोमनि जों बिदिनो मोननो हायो आरो बर' माहारि। बैनि गेजेरावहाय आरो बिदिनो गोबां बिदिनो जा जोङो बेफोर दाउ अमाफोरखौबो सिथारो जों नआव जायो जोङो। फानोबो बिजोंनो जोंनि जिउफुं राहाया जों जोंखौहाय मदद खालामो आरो जिउ। खुंनायावहाय आंनि मोनथिनाय म। अथेबा नैबेफोर आरो। नोंथांनि मोनथिनाय मथेबा। माबोरै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ माखौ सोंदों नोंथाङा?
नोंथांनि मथे। मोनथिनाय मथेब्ला बिदि। जिब जुनारफोरनि बागै एसे जिउ खुं राहाफोरखौ एसे फोरमायनो हागोन ना?
अ जिउ खुं राहा मानेथ' जेनेबा आंथ' दहायनो जेनेबा नोंथांनो बुंखादोंमोन आनो जिब- जुनारफोरखौ फाननानै जों फैसा मोनो लोगोसे जानोबो हायो नआवहाय। नांगौ जायो ब्ला मानो होनोब्ला ओ बेफोर जिब जुनारनि ओहो माबाफोरावहाय मोदोमफोरावहाय गोबां प्रटिन थायो लोगोसे नांगौ खनियारि मुवाफोरबो जोङो मोनजायो। ओ होम बा खायसे सुबुंफोरा मोदोम मेजेमफोरखौ जाबा बिथांमोना एसे मोदोम जानो नागिर
औ
लोगोसे बेफोरखौ जाबा जोंनि देहाया ओ उदैयाबो सुफुङो नालाय बेखायनो।
औ
अब्ला नोंथां जोंना समाबो जानानै फैबाय ओ, बेफोर खोथाखौ जोङो मालाबा समाव सावरायनोसै नामा?
औ नोंथां, नोंथां दसे सम होनायनि थाखाय नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय ।
औ जागोन दे नोंथां ।
दे होमब्ला नोंथां गोजोन्थों ।
औ दे गोजोन्थों ।